हेलौ हेलौ नोंथां औ नोंथां औ। दायो आङो नोंथांनावहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन सावरायनो बे समाव आङो ओरैनो दङ' जिरायनानै नोंथांजों थारैनो सावरायनो थाखाय आंहा समा जथेस्थ' दङ'।
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि जे ओंख्रि बा जानाय लोंनाय बेफोरनि सायावनो एसे सावरायलायदो नि नोंथां।
नंगौ थारैनो सावरायनो हागोन नोंथां।
औ।
नोंथाङानो एसे ओ ओंख्रै बर'फोरनि जानाय एसे बेखेवनानै होयोब्ला मोजां जागोन नोंथां। माबे माबे ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो आरो माजों जानाय जायो नङा होमबा? एसे मोननो थाङै मैगंफोर खौ नोंथाङा फोरमायनानै देहानि थाखाय माबायदि गाहाम जायो बेफोरखौ फोरमाय
नंगौ।
फोरमायबा
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला आंनो जागायग्रानोसै जा जेनाखि जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंना नाय बा ओंख्रिफोरनि सायावहाय। जोंनाथ' गोबां बर'फोरना मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ' जोंना जेरैहाय जोंना अनला मेवाइ बेफोरथ' मुंदांखानो जाहैखाबाय आरो नारजि अ अमा बा सबाय दाउ आरो नङाबा जोंना एम फौ लाथा बा नाफाम बेफोर जोंना बिराद मुंदांखा ओंख्रि आरो जायखौ जोङो आलासिफोर थांब्लानो बा आलासिफोर फैब्लानो जाहोयो आरो। दा बे ओंख्रिफोरखौहाय आरोबाव जोंहा माखासे मैगं फोर दंबावो जे बर' फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना जाबोनाय बा जोंखौ फोरोंबोनाय बे फोर ओंख्रिफोरबो दंबावो जोंना गोबांथारैनो जाय खौ जाब्ला जोंनि देहाफ्रा ओ जेबो बेमार आजार जानो हाया बा बेमार आजार जायोब्लाबो गायो होननानैहाय फोथायो आरो। आरो नंखागौबो गामारोबो आरो थिग बे बेफोर मैगं थाइगंफ्रानो जाहैबाय जोंना जेरैहाय दङ उसुमै बा खिफि बेन्दों बा जोग्लावरि बा मानि मुनि बेफोरो गोबांथार जोंनि देहाफोरखौहाय जाबा लोंबा थाजिम खालामो आरो।
औ नोंथां बेखौ माबायदि जायो बेखौ माबायदि जायो बेखौ एसे सिङाव फोरमायनानै होलांबा साबसिन जागोन नोंथां
औ नोंथां दा आङो जे बेखौ माबोरै जायो बेखौहाय एसे खिन्थादिनि बिदिब्ला औ जोङो जेब्लानाखि गगा मोनो बा लोमजायोना अब्ला जोङो बे उसु सुमै होननायखौहाय दाउजों जायोब्ला बिरादैहाय बियो जोंनि देहाखौहाय ओ थाजिम खालामनायाव बा राखांनायावहाय एसे हे हेफाजाब होयो आरो बेखौ जाब्लाथाय जोङो स्रां मोनलायथारसिगोन आरो बे उसुमै खौ आरो दाउ जखौहाय औ दा बेखौहाय माबोरै सङो होनबा आङो नोंथांनो एतसे खिन्थानोसै
ना नोंथां दाउआ न'नि लकेल ना
औ दा।
ब्रयलार
औ औ नोंथां दा जोङो बे दाउखौहाय लकेलजोंहाय बांसिन जायो आरो। जोंहाथ' ओरै गामि ओनसोल फोरावथ' बांसिनानो गावनि न'आवनो फिनाय लकेलखौनो जाखायोथ' जों बेफोर बाजारनि बे ब्रयलार बा पलट्रि दाउफोरखौ बांद्रायहैनो जानायखौ जों नुखाया आरोखि। गामि ओनसोलजोंथायथ' बेनिखायनो जोङो लकेल दाउजोंनो बयबो जाखायो आरो। बांसिनानो दा बे उसुमै आरो दाउखौ माबोरै बानायो आं बेखौदि एसे सुंद'यै खिन्थानोसै आरो नोंथांनो जोङो उसुमैखौ हाग्रानिफ्राय लाबोनानैहाय जोङो बेखौ मोजांथारै सायनानै जोङो बेखौ सुनानै रेडि खालामनानै लाग्रोयो आरो आरो जोङो बेनि उनावहाय दाउखौबो ओ हुथारनानै बा सावनानै गोदानानै लाग्रोसिगोन बेनि उनावहाय जोङो संनायखौ रेडि खालामसै आरो बे दाउखौहाय जोङो थावजोंहाय मोजांथारैहाय सामब्राम बानलु संख्रि हालदै आरो जोंना ओरै हाइजें बा सामब्राम गुफुरखौथ' होखायो बेफोरबायदि ओंख्रि संब्ला जोङो बेखौहाय होनानै मोजांथारै एवनानै लाग्रोसै आरो दाउखौहाय आरो बिनि उनाव उनावहाय जोङो दैखौ होना होसननोसै आरोबाव जोंहा दै जेब्ला गोदौवो अब्ला बे मैगं जिहेथु जों खानानै लानाय उसुमै बेखौहाय होसनना होनोसै आरो बे मैगंआथ' जोंहा थाबनो मोनखायो जाहैबाय नालाय। बेनिखायनो जोङो बेखौ जेब्ला दै गोदौवो अब्ला हो सनना होनोसै आरो जोङो मोनसे बस्तु होबावो बेवावहाय बेनो जाहैबाय जोंहा गुल मु ग्रुस्थ होननाय हाय। बेखौ होब्ला एसे आलौस्रु आलौस्रो गोथावसिन मोदोमो आरो।
गलमरिस होनाया मस्ला ना?
नंगौ गथा गथा रोखोमनि मस्ला आरोखि बियो। गोथावावबो मो दोमो बा जोंहा ओरै ओ ज्रो ज्रो एसे आलौ स्रो बेफो फोरबायदि मोनजायो आरो बेखौहाय। बेखौ होना होसिगोन आरो आरो गोबाव समनि थाखाय गोदौहोनानै बे जानो रेडि जासिगोन आरो नोंथां। औ दा नों थांमोननिथिंजायबो मा मा ओंख्रिखौ बांसिन जायो बा माबोरै जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो।
नंगौ थारैनो नोंथाङा दा बे समाव गोबां मुल्यबान ओंख्रिखौ फोरमायनानै होबाय जों मिथिनो मोनबाय। दा बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोंनि ओनसो लाव माखासे जाजानाय ओंख्रि मोननो थांनाय नङा होमबा बर' जायगायाव बयबो जानाय मैगं बैफोरबायदि मैगंखौ आं
औ नोंथां औ नोंथां जागोन।
दा बेनि अनगायै जोंङो माखासे मैगं जेरै मुदुफुल बिबार मुदुफुल बिबारजों ना ना गोरलै दा दैज्लाङाव मोनोना जेखाइजों गुरनानै। बैफोरबायदि मुदुफुल बिबार आरो ना गोरलै जुदि एवनानै बाथोन देयोब्ला बेबो मोनसे जोबोद गोथाव जानो। एसे खाथे खाथे मोनगोन नाथाय देहानि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बाथोन बा बेखौ एवथाबनाय होननांगोन आरो। आरो एवथाबोबो खायफा खायफा आरो खायफा बाथोनबो देनानै जायो आरो। दा बेबो मोनसे जोंनि मोनसे मोजां ओं ख्रि गुबुन जाथिफ्रा खिन्थु बेबायदि ओंख्रिखौ जानो रोंबाङा जाय फोर एसे खाथि खालानि बर'फोरजों नांजाबनानै थानाय बैफोरबायदि फ्रा मिथिनानै जायो खिन्थु जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जेरै अनलाजोंबो जायोमोन मैथ्रु बिबार
औ।
बेखौ जायो आरो जोंहा बेनि अनगायै मोनबावो जेरै उम्म गांजेमा बाथोन नङा होमबा गांजेमायाबो आथिखालाव मोन मोननोनो थांनोला थांलायलिया सिगां समावथ' जों उन्दै उन्दै समाव माखा से दुब्लि गेजेराव ओ दैबाना जानायनि उनाव जेब्ला गांजेमाया बिदै दैयो बे बिदै दैनायाव माखासे बिस्रा नेम दङ आं बेखौ एसे नोंथांनो फोरमायदिनि नंङा होमबा? गांजेमाखौ जों माब्रै हमनानै मोननो हायो जेब्ला दैबाना अखा बिराद हाबाय थायो दुब्लियाव दै थायो दा बै अंग्रा अंख्रा बिफां रज'यो दुब्लियाव। दुब्लि गेजेराव जायगा लानानै जायगा बेयो दा जोंनि ओनसो ओनसोलाव अंख्रा बिफांखौ मोनो आरो दा बेहाय दै थाबाथाय मालाय बबेनिफ्रायबा बिरनानै फैयो ना दैजों गोजावनानै फैयो गावसोर मिथिसिगौ ओमफ्राय गावसिनि मोनसे जे जायगा लानानै बिसोरो अंख्रा बिफाङाव बिदैखौ दैयो ओमफ्राय जोलाया जोआ दैखांबाय जोलाया बे बिदैखौ दै सिङाव नेनांगौ आरो गोबाव नेयो
ए औ औ
दा बेफोरबायदि जेब्ला बिदै नुसोनो अब्ला बेहाय जोला दाव होननानै जोङो हमनानै लानो हाखायो आरो जेब्ला बिदै नुहरो हेब्ला जों लासै सै लासै दैखौ माने मावआलसे थाबायनानै बिदैनि खाथियाव थांसै आरो बे गांजेमा थानाय जोला गांजेमा थानायखौ दंबाथाय हमनाय जायोमोन आरो जोङो दा बेफोरबायदि समा खुब माने मुहुनि गोनांमोन आरो रंजाथावमोन मोजां मोनोमोन नाथाय आथ आथिखालाव बेफोरबायदिनि सुबिदा गैला बेफोरो गांजेमा आथिं आथिखालाव मोननोन थांलिया गोबां जायगायावनो आं सोंदों खबर लादों दा गांजेमाखौनो मोननो मोननो थांलिया दा बेबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि जोबोद माने गोसो गोसोबोनो हानाय मोनसे बाथोन जेरै बेहाय बाथोन होनोबा जोंहा सामब्राम थागोन बानलु थोगोन आरो नासे एनै थागोन गांजे जेमाखौ होनानै देयोब्ला मोनसे जोबोद गोथाव मोदोमनाय सेना माने बे बाथोनाव हाबनानै थायो दा बेबो मोनसे जोंनि आरो नोंथाङा दि दहाय एसे आवगायाव फोरमायदों अनला जों एम्फौजों बेफोर एमफौ नगौ एम्फौआबो मोनसे जोबोद प्रटिन थानाय मोनसे जाग्रा दा एम्फौआव बिराद प्रटिन मोननो हायो जोङो बियो माने जेबो जाया सिमपोल एररिर बिलाइनि बिलाइखौल' जों खानानै होनांगौ बेनो दा जोङो बेखौ बे जुदि आबाद खालामोबा बे एम्फौखौ आबाद खालामोबा बेहाय बारा गोबाव समबो नाङा थाम जिनिफ्राय लानानै थामजिबानि गेजेरावनो जों मोननो हायो आरो मास मोनसेनि गेजेरावनो बेखौ जाजानायसिम जाहैयो आरो।
औ नोंखौ नोंथां
मोजां मानो होनबा जोङो आथिखालाव एम्फौखौ मोनजानायजों लोगोसे बिनि फिथोब नङा होमबा बे सि दायो बे सिया बहुद माने मोनसे मुल्यबान जेराव बेखौ जोंनि मो दोमाव लायोबा जोंनि मोदोमा जोबोद माने कमफर्टेबोल फिल आरो माखासे देहायारि मुलाम्फा जायो होननानै जों मिथि नो मोनो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिखौ फिनानै जाबोदों आरो बाहायबोदों सि जोमनाय
औ
सि बानायनायाव
नंगौ नोंथा नोंगौ बिदिब्ला जोंना समाबोथ जाबानोानो नङा होनब्ला नोंथां दा जोङो बे बरनि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरखौथ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया दा बेखिनियावनो आङो नोंथांजों दसे सम सावरायलायनो नो मोननानै बिराद गोजोन्नाय मोनबाय आरो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो फिन आंनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय
ओ बिदिब्ला गोजोनथोंसै नोंथां
दे